हेल'
हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
खोना दोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों आंनि आंनिखौलाय खोनादोंना खोनायाखै।
औ खोनादों नोंथां स्पिस्थ' खोनाफैदों। ओ अब्ला नोंथांनिया नोंथाङा मा खामगासिनो दङो।
आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
अ'नोंगो नामा माबायदि ओ आं बिदिनो दङ नोंथां ओरैनो नै दानि ओंखाम जाखांबाय। ओमफाय ओंखाम जाखांना ओरैनो दंथ'यो दसे बारजादो नै। लामाथिं फैनानै औ।
बोथोराबो गरम ना नोंथां।
औ गरमथारलै नोंथां मा होनो नै दासान्दिथ' गरमानो बांगासिनो दं नै निउसफोरावबो नुनो नुगासिनो दङ जोंनि भारताव
उम उम उम सानफा एफा बांबोगासिनो।
औ दे अब्ला टपिकखौ आखाइयाव लानोसै नामा नोंथां। अब्ला औ। ओ बर'नि हारिमुनि सायाव एसे बेखेवलायनि दे
बर'नि हारिमुनिसो सासायावसो एसे सावरायनोसै होमबा ना नोंथां सानैजों
औ नोंथाङा बर'नि हारिमु होनना बुङोब्ला मा बुजियो इखौ एसे ओ फोरमायना होबानो जाबाय
अ' बर'नि हारिमु होनना बुङोब्लाथ' नोंथां
औ
गोबां बाथ्रा बुजियो आरो जेनेबा हारिमु हारिमु होनोब्ला जेनेबा दामनाय देनायनिफ्राय लाना गाननाय जोमनाय हयथ' जानाय लोंनायलाखौ लानानै दानाय लुनाय गासिबो जा जा बेफोर हारिनि मोनफा मोनफा माबाफोर खामानिफोर दंना? बेफोरनो बेफोरखौनो हारिमु होननानै बुजियो आरो आङो बुंनांबा जेरै' गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय जोंनि रंजानाय जोंनि नेम खान्थि बा आसार खान्थि फोरबो हाबा फोरबो खेराइ जायखिजया माबा मायबि फोरबोफोर थाया होमबा नोंथां औ बेफोरबायदिखौनो आं हारिमु होननानै बुजियो आरो
नोंथाङा ओ एसे बे बर'नि बैसागुनि ओ बागै एसे बेखेवनो हागोन नामा? मा ओरैनो एसे बेखवना खोन्थाबानो जाबाय औ
बैसागु होनोब्लाथ' नोंथां जोंनि बर'नि गुबै रंजानाय रंजानाय फोरबो आरो मोनसे बर'नि बर'नि सिनस्रि हारा होनलायनायबो
औ औ औ नंगौ।
ओम बैसागुआव जों बर'फ्रा रंजायो माने ब-बर'फ्रा गाससिबो आरो सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बोराय बुरैफोरानो जा गथ' गथाययानो जा गासिबोनि रंजायो आरो बे गोदान बोसोर नालाय बोथोरनि
औ औ
बेखौथ' जोङो बैसाग दाननि सेथि खालनिफ्राय फालिनाय जायो बैसागुखौ। मानि सेथि खालार माने सैथ्र' दाननिफ्रायनो जों फालिनाय जायो आरो बुंनो थांबा फार्स्टआव मैसो मोसौ बैसाग सागु होननाय थायो नालाय मोसौ बैस फ्रायसो बैसाग दाननि सेथि खालाम मानसि बैसागु जायो नालाय उम मो सौ बैसागुखौ जोङो मोसौनि मुङै फालिनाय जायो बे सानखालि जोङो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो। दै गामिनि दैसाफोराव बा दंग' फ्राव लांनानै थुखैहैयो ओमफाय मोनाबिलि जाबोला जाब्ला जोङो
औ।
खौनो गलियाव दुरुं गोदान होनानै जों खुलुमनाय जायो आरो मोसौखौबो। मानोना जों मोसौखौ मा होनो इसोर बा लोखि ना मा होनोमोन बेफोरबायदि ओम बेफोरबायदि सानोना मोसौआसो जेनेबा दा थ' बांद्राय मोसौजों माबाला दिसुन हालेव ला बा माबाला गोदोनि समावथ' आरो मोसौ गैयाबानो जाथारामोन नालाय मोसौखौ जोङो इसोर होननानै सानोमोन ओं ओम आबादनि खेथ्रआव बुंनो थांला ओमफफाय मोसौ बैसागु जोबखांनायनि उनाव मानसि बैसागु फैबाय बैसागुनि सेथि खालारखालि बे सानखालि जों आरो गुबैयै ओ जेनेबा थौ धोरोमारिफोरा बोराइ बाथौखौ खुलुमबाय। बा फुजा होबाय ओम बेदिनो ओहोम ओमफ्राय उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ माबायो ओ खुलुमो ओम गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ अनो बा मान होयो बेफोरबायदि आरो सेथि खालार खालि। जानाय-लोंनाय थाबाय बेफोरावनो रंजालाय-बाजालाय। ओम बेनि उनावसो नैथि बैसा गुफोरनिफ्रायसो जोङो आरो मागिनाय होना होमबा बैसागु मागिनाय थायोना। बयबो ज' ज' रंजालायना गामि-गामि मागिलाया होमबा बेफोरबायदि आरो बैसागु होनना बुङोब्ला।
औ
उम
ओहोम- ओ नैदि बर'आवदि ओ बैसागुदि मोनसे जे नै एक्स' एकथा ना मा आं एसे ओ कनफिउस जाबाय बे ओ मैगंनि सायाव एसे ओ बेखेवना होलाय मा माने- बेखौ जायोब्ला बर' मा जायो होनना सानो
बर'फ्रा माने ओ स्नि बैसागु लास्ट खालि बैसागुनि जोबथि सानखालि बैसागुखौथ' जोङो स्नि सानसिम फालियो नालाय
औ औ नोंथां
खालि जोङो बेफोर मैगंखौ खांनानै बा खानानै बुथुमनानै जानाय जायो आरो गोखा-गोखै जानाय होनोना बेखौ। बर'आव ओम बेफोर मैगंखौ हायोब्ला माने ओम बर' मानि बेराम आजार जेनेबा ओ फैबाय थानाय बोसोरफोराव बेराम आजार जायाथों माने गोग्गो सावस्रि बा देहाफोरा मोजाङै मोजां थाथों मोजाङै मोजां खामानि मावनो हाथों। बेफोरबायदि एहे बेफोरबायदि होननानै बेफोरबायदि साननानै माने गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो आरो जायो दासिमबो जाबोनायखौ नुनो मोनो दा सिमबो जाबो जायो।
दासिमबो ओ जायोथर' औ ओम
गोबां मैगं दङ बेफोरनि मुंफोरखौ आं गोसोआवनो गैलायलाङा आरो
बर' समाजाव ओ खुंखाखौ मेन होनो आरो ना? खुंखा जानाय होनो ओमफ्राय खुंखाखौ- ओहोम बेलेगखौ मोनाब्लाबो माने खुंखाखौ नांथारगौ आरो ना? खुंखाया फार्स्टआवनो प्रायरिटियाव थायो औ ओमफ्राय फुंखखो जायो आरो औ थालिर फस्ला ओ थालिरखौ दामनानै थालिरनि गेजेरनिखौ बख'नानै बेखौ ओ माबोरै जायो आरो ना नोंथां ओमफाय इदिनो गोग्खा गोग्खै गसि बो कालेक खामनानै ओ मोनसे ओ संनाय जायो आरो बेदरखो। जेरै बर'नि बे ओम ओब रेसिपियै औ अमा बेदरदो ओ बाननाय जायो आरो ना
ओम, नोंगौ नोंथां।
ओमफाय नै ओ बर'नि नै दामनाय आगजुफोरनि सायाव एसे रायलानि दे नोंथां। बर'नि नै मोसानायफोरखौबो रायलाय जायो जोंनि दामनायाव रायलायग्रोनि दामनायाव जोंनिया ओ माबायदि बाहायो मायो नेमखान्थि
ओम ओम ओम बर'नि दामनाय देनाय होनना बुङोब्लाथ' ओ बर'फ्रा एकदमबारे गावनि आंगो निजा दामग देग्रा देग्रा आगजुफोर दंखायो आरो जोंहा जेरै खाम दं जथ था दं सेरजा दं सिफुं दं गंगोनाबो होनबावोसो। जोंनि बेबो जोंनियानो गंगोनायाबो ।
औ गंगनायाबो आथि आखालाव ओ जि आइटिकव नाम मोनदों खोमा? नै ओ दाख्लै थांनाय बावैसो औ जि आइटेकव ओ नाम थिसननो हादों जों बर'फोरा। दै जि आइ टेक आव जाहा गंगनाखौ गंगनाखौथ' आथिखालाव नुनोनो थांला नङा होमबा नोंथां? गंगनाखौथ' खायफा खायफा गथ'फोरा सिनायला
ओम बेखौ औवाजों बानायनाय जायो। जोङो ओम।
मिथिंगानिफाय मोननाय नै ओ इफोरदोनोंनो बानायनाय जायोमोन आरोना खामाबोथ' दंफांनिफाय बानायनाय जायो औवादो एरै नोंथां। खोनायाखै नोंथां हेल' औ नै ओ जोङो औ जोङो नै ओ मिथिंगायाव मोननाय बर'फोरा जोङो मिथिंगायाव मोननाय आगजुफोरनिफायनो जोङो माने दामग्रा आगजुफोरखौ बांसिन बानायनाय जादों आरो न आरोना जेरै खाम सिफुं ओ आ खरखा। गंगोना बेफोरथ' बेसिकेलि नोङो इखो गासिबो मिथिंगानिफ्रायनो मोनजोबो नङा होमब्ला? जेरै बर'फोरखौ औ औ बर'फोरखौ मिथिया माने जि जों मिथिंगा मिथिंगादो गोरोबफाना थायो।
ओम जों मि
बांसिनानो औ औ मिथिंगा सिबिग्रा बेनिखायनो जों दामनाय आगजु फोरखौबो बांसिन नुनो मोनगोन बर'फोरनिखौ मिथिंगानिफ्रायनो लाजोबनाय गासिबो नायोबा नाइन्टि पारसेन्टनो बिदिनो दामग्रा बाननानै ओ दामो आरो।
रंजायो जोङो बैसागु फोरबो रंजायो खाम जथा सिफुंआथ' जोंनि ए एकदम हारिनि सिनायथिथार गुरा बेखौ जोङो बैसागु रंजानायफोरावबो बाहायनाय जायो बा मोसानाय माबानायफोराव आरो ब बाथौआरिफोरा बाथौ आर'ज गाबनायफोराव खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै आर'ज गाबनाय जायो आरो। दामनाय देनाय
औ। नोंथाङा बर'फोरनि मोसानायनि सायाव ओ मा होननो सानो एसे बिखेव? खेराय दाउस्रि मोसानाय बायदि बायदि दंना जोंनियाव बफोरनि बागै मा होननो सानो?
मोसानायाथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि दं ‌। नङा होमबा जोबोद समायनाबो नुयो जोंनि बर'फोरखौ जेब्ला बेफोरबायदि मोसायो मोसानाय नुयो आरो मानि जोबोद समायना आरो बुंनो थांब्ला ।
औ नंगौ नों औ अब्ला नोंथां टाइमा जोंनिया बारलायबाय दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ । औ दे अब्ला औ ।
दे ।